औ खुलुमबाय नों ओ दानिया जोङो मानि सायाव सावरायनो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनसै खाजानि बागै
औ औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो हामलायहरनाय थाबाय आ बरफोरनि जानाय खाजा मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा बुंना होदो एसे मैगं थाइगं नङा माने मा मा ओंख्रि जायो माने संनानै जों बरफोरा बेनि बागै एसे बुंना होगोन नोंथाङा
जों बरफोराथ आ गोबां बायदि रो खोमनि ओ ओंख्रिबा मैगं जायो सिगांनिफ्रायनो ओ जेरै जों आ सबाइ जों दाउ बा आ अनला लाइ दाउ बेफोरबायदि आरोबाव बेजों लोगोसे आ जों मेवाइ अनला सामु सबाइ मैथा जों आ ना बेफोरबायदि आरो गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ जामुंखौ जायो आरो बुंनो थाङोब्ला
माने ओ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो माने नोंसोरनि जायगाजों
अनला ओंख्रिखौ ओ दायो अन अनलि अनला ओंख्रिलबा
उम उम अनलाजों अनलाजों दाउजों
अनलाजों दाउजों सिगाङावनो जोङो दाउखौ फोसाबनानै बे-बेदर दाननानै
ओ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो
एवग्रोना लानांगौ बेनि उनाव बे बेखो एसे मोजाङै एवनानै बेयाव दै होनांगौ दै होनानै नङाब्ला बेखौ बोखांग्रोबाबो जायो ओ बोखांग्रोना दोननानै ओ सारायाव दै होनानै दैखौ गोदौ होनांगौ बेनि उनाव जोङो अनलाखौ बे गदबाय थानाय दैयाव होजायो अन गुन्दैखौ बेनिफ्राय जुदिसो नोङो खारै होनो गोसोबा एसे होजायो आरो बेदरखौ बे गदौबाय थानाय समावबो होजायो आरो
खारैखौ होनांगौ जायो माने ओ अ अन गुन्डिया ना कालार फैयो आर ना माने ओंख्रिया कालार फैयो गोजा कलार फैयो
औ औ आरो ओ नंगौ नंगौ
उम
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बर' हारिनि जे बे जों खारै जायो सिगांनिफ्रायनो जे बे खारैखौ मानि मानिफ्राय मोननाय जायोबा-बा जों बानायना लायो माबोरै
ओ नोंथां माने ओ थालिर फस्ला थालिर फस्लानिफ्रायबो जों बानायनो हायो हेल औ थालि-थालि मा दा माने बेखौ ओ थालि मादाखो जिरनांगोन आरो माने फिसा फिसा दांखावना दोनबाय फिसा फिसा दाननानै ओ सानदुंआव फोरानना दोनबाय सानदुंआव फोरानना दोनबाथाय उनाव बे बेखौ सावनांगोन आरो
औ
बेखौ सावबाथाय ओमफ्राय ओ दै एसे होननानै बेखौ सरनांगोन सरबाथाय बिनो खारै जायो आरो मा बेयो
औ जोबोद मोजां नोंथां
उम ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंदो
जोंनि जोंनिथिंजाय बे थालिर मादानिफ्राय जा खारै बानायोना आं बेखौ ओ - गोबां खम नुनो मोनो आरो
औ- ओमफ्राय आरो मानि बानायो नोंथां
जोंनिथिंजाय बे अ खारैफोरखौ बे जे जों सबाय बा हा सबाय ओ हा सबायनिफ्राय बे दंफां थायोना दंफां आरो बेनि जा बिगुर थायो
औ - औ
सावनानै बेनिफ्रायबो खारै जायो आरो बेनि हांगारखौ सरनानै नै बेखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आङो
ओम - जों- जा जोंनिथिंबो आरोना जोंनि- ओ - जोंनिथिंबो इदिनो बानायनाय जायो अब्लाबो माने -ओ थालिर थालिरनिखोबो माने प्रायानो आरो ना ओम थालिनो बां हुनानै आरो खारैखो
जोबोद मोजां नोंथां औ
आरोे रानगोन इयो गोरान जायो औ - खोनादों
औ -औ
ओमफ्राय गोरान जायोबाथाय बेखौ सावनांगोन आरो थालिरखौ ओमफ्राय जायो इदिनो बेलेग लाइफां आरिबो फोरनाबो बेलेग गुबुन - गुबुन ओमफ्राय माबाफोर बुंबावनो नोंथां
ओ - नोंथाङा बे जे जोङो ओम- सबाय साम एबा
ओ - नोंथाङा सामदो मा - मा ओंख्रि माने मा- मा लगायदेरनानै जायो माने ओ - जेरै जोगोनाददोबो जानो हायो नालाय मा ओम - मादो सबाय-ओ - सबायदोबो जानो हायो सामखो ओमफ्राय मादो जानो मोजांसिन मोनो नोंथां
आङो स-स- सामखौ सबायजों जानो जोबोद मोजां नाङो आरो ओ- मैथ-। जानो मोजां नाङो मैथ्रुजों बिथाङा जाफेरदोंनो जाफेराखै मोनथिया बाट मैथ्रुजों ओ जानानैबो मोजां नाङो
हा मैथ्रुदो आङो जाफेराखै अ साम बेखौ ना आङो मुसुर दालिद जानो मोजां नाङो आर ना मुसुर दालिदो माने नुनायाव बोरैबा नुयो ओम उम ओंख्रिखौ नुनाय बोरैबा नुगन आरो ना नुबाबो मोजां जायो आरोना जानो
बेनि मोदोमनायखौ मोजां नाङो आरो ना मुसुर दालिजों बानायबा ना उम
ओ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावदो
नोंथाङा बे जे जोंनि बरफोरनि ना सुखा बानायो बेखौ माबोरै बानायो एसे बुं
उम मा होनदों‌ नोंथां
ना सुखा
ना सुखा बे बोरै जायोमोनलाय आं हमनो हायाखै
ओ नोंसोरो गुबुन बुं
माने सोदोबा सोदोबा बेलेग बेलेग जायो नालाय नोंथाङा फोरमायना होदो एसे मा बेसाद ए माने
बे नाखौ जे जोङो बे थास' बा माजों ओ गुबुन गुबुन ओ थास' बिथुं बा थास बेफोरजों जों ना फाम नाफाम औ औ ना नाफामबो बुङो औ नाफामखौ माबोरै बानायोसो
नाफामखौ
औ
नाफाम बानायनायखौ आङो बांद्राय मिथिया माने नाखौ ना फिसा फिसाखो आरोना
औ
सुनानै लाग्रोनांगोनदां फोराननानै लानानै माने आंनि आन्दाजाव आरो ना बाय खोनानाय मथे ओ नाखौ फोराननानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय आं बांद्राय मिथिया दे ओ ओमफ्राय थास थासआ बै मा होनोमोन उम। ओ ओंख्रि जानाय मोनसे थास दंमोन ना बु-बुगा जानायालाय बेजों बानायनाय जायो आरो आं बांद्राय माने नाफाम नाफाम ओंख्रिखौ आंनो रोंगोन औ ओमबाबो आं ओ- बानायनायखौ प्रसेसखौ बांहाय बावगरबाय आरो ना
जागोन जेबो नङा अमा बेदरखौ माजों जानो मोजां मोनो नोंथाङा एसे बुंनानै होदों। गोदो अमा बेदर जायोब्ला
अमा बेदरखौथ माने ओ थासजों ओ आरो गोबां माने गुबुन गुबुन माबा मैगंफोरजों जाजायो आरो ना।
औ
उम मोजां नाङो आलुदोबो जाजायो दडाइरेक्ट एवनानै फ्राइबो एवनानै जाजायो। गोरान एवनानै ओमफ्राय ओ थासदो बांसिन मोजां नाङा आरोना आङो आसु थास होनना बुङो जोंनिजा।
औ
नोंथाङालाय मा जों माजों बांसिन मोजां नाङो नोंथां
अमा बेदरखौथ' अ- जे नों थाङा दा जेरै मखनाय बायदियै जेजोंबो जाजायो अमा बेदरखौ आं अमा बेदरखौ सबाय जोंबो जानो मोजां मोनो अमा बेदर गोरानबा।
औ औ ओमफ्राय नारजिदोंबो मोजां जायो नार्जिजोंबो गो-गोथाव नाङो।
नार्जिजों अमा बेदरजों नार्जिं जोबोद मोजां नाङो।
ओमफ्राय ओ सामखौलाय सामखौ
सामुखौ ओ एसे ए सिगाव मख ओब मखबाय नामा एसे सिगाङाव साम' गुबुन गुबुन रोखोमनि साम दं जों साम लादायखौ आ जों ओ बेनिफ्राय बे सामखौ एरखनानै नै खौ जों बेबायदिनो एवनाबो जानो हायो आरो बे मोजां नाङो औ गोरान एवनानै जानो हायो सामसिस थ्रि अ इस्ट
ओमफ्रायो औ फिथाइ सामथाइ माबाफोर जानो मोजां मोनो नामा नों दा मा मा फिथाइ बोथोरनि फिथाइ दाथ' बोथोरनि फिथाइ मोनजागासिनो नङा होमबा थाइजौ जेरै थाइजौ
नंगौ
दैज्लां बोथोरनि दा उम मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा
थाइजौ जानो मोजां नाङो थाइजौ आरो लेचु
उम
थाइजौ लिचु आरो ओ ओम बेदिनो आरो बोथोरनि थायफोर जा मोनो जोङो सुमफ्रामखोबो जानो मोजां मोजां नाङो आम न'आव मोननाय फिथाइ सामथायाइ नालाय आरो न'आव जुदिसो थाइलिरफोर दङब्लाा थाइलिरफोरखौबो जानो मोजां नाङो बयनिख्रुइ गोममोजां फिनां थाइजौखौ जानो मोजांसिन नाङो आरो
औ थाइजौआ ओरैनो ओजोब बायना जायोबाथाय बेसेबां दा दामफोरा
थाइजौआ दायो मारकेदाव ओ सरासनस्राथ' गोबां ओंखारदों बे ओंखायनो बारा दाम नङा दां दायो ओ लिसुआ गोबां दामथार जोंनि बे तेजपुरनि लिसुआ गोबां दाम आरोना मोनसेयावनो जोंहा न'आवनो दं बेखायनो आं बायनानै जायाखै बारा मोनथिया नाथाय आङो रादाबफोराव नुनो मोनदों जे मोनसे लिसुनि दामानो स्निजि दाइनजि बिदि जादों आरो तेज
औ औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबायमोन नालाय
औ जाग नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय गोजोनथों।